नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
ओरैनो।
आं नोंथांजों जे माखासे जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि जे गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। नोंथां सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा गिबियावनो आंनो फोरमायग्रोदो जे बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बा दामजुफोरनि बेफोरनि सोमोन्दै बा आसारखान्थिनि सोमोन्दै।
जागोन नोंथां दे। आं नोंथांनो जोंनि बर'नि माखासे ओ गाननाय जोमनाय बेफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै। ओ जोंना बर'नि गेजेराव जोंहा गोदोनिफ्रायनो गानबोबाय थानाय जोंनि आजै आजौनिफ्रायनो गानबोबाय थानाय जोंहा गोबां रोखोमनि माखासे गानग्रा जोमग्रा दङ, जोंहा जेरै ओ ओ दख'ना दङ गामसा दङ आर'नाइ दङ बेफोर जोंनि मोनसे जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथि आरो दा जोंहा बे दख'ना गामसा बेफोरखौ जोंनि जोंनि सुबुंफ्रानो जोंनि बर' आइजोफ्रानो दायो दा बर' आइजोफोरा बेफोरखौ जोबोद माखासे खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो दाबोबाय थादों आरो दासिमबो दागासिनो दङ दा बे जों ओ बर'नि बे दख'ना गामसा बेजों जोंहा मोनसे ओरैबायदि गोथौ सोमोन्दो दं जे ओ जोङो आथिखालाव जोङो गोजानाव' बर' बर' सुबुंफोरा दखना गाननानै आइजोफोरा बायहेरायाव ओंखारोब्ला जों डाइरेक्ट जों गोजाननिफ्रायनो सिनायहरखायो जे बेयाव बर' सुबुं होननानै दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोद दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा ओ बिसोरो गावसोरनि नांगौ जिफोर गावसोरनि नांगौ गानग्रा जोमग्रा बेखौ गावसोरनो मिथिंगानिफ्राय दुरुं खुन्दुं रं आगर बेफोरखौ एरखांहोयोमोन दा जोंहा जि दानायनि माखासे माबाखौथ' जों मोनथिखागौ जेनेबा मा मा रोखोम खालामो होननानै जों जिखौ दायो जोङो सिगाङाव जोङो खुन्दुंफोरखौ ओ जेन'बा मा होनो माइदिजों सुस्र'नानै माइरंनि माइ ओ माइरंनि बे ओ माइदिजों सुस्र'नानै जोङो दिरुंखौ फोरानना लायो जाहाथे बियो गोरा जायो। बेनि उनाव जोङो बेखौ गोलाव जोङो एकदमबारे लामायाव जोङो सोङो सोंनानै जों बेखौ आरामनो बिनि जेथोनांनायफोरखौ जों खारहोयो। बेनि उनाव जों बेखौ ओ‌ ओ जेन'बा साल गान्दै बेयाव जोङो मोजाङै थन्नानै जों बेखौ दानो थाखाय जोङो साल खुन्थासिम लाङो दा जोंहा बिदिनो बर' आइजोफोरा ओ गावसोरनि जिखौ गावसोरनो जोबोर ओ मोजाङै दायोमोन इसोरो दानाय लुनायाव ओरैबायदि आखा फाखामोन। ओ गोदोनि समाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा होननाय दंमोन जाय बर' हिनजावा ओ जि दानो रोङा बे हिन्जावा होनजाव नङा होननानै मानि जों ओ जों जोंनि गेजेराव गोदो खोनायोमोन जेन'बा नाथाय आथिखालावथ' जोंनि सुबुंफ्रा दानो रोंला बेखौ जोङो बुंनो हायो। दा गोदोनि दिनाव जाय हिनजावा जाय बर' हिनजावा जि जानो रोङा बे हिनजावखौ जोङो ओ आखल गैयै हिनजावसो होननानै जोङो मानियोमोन आरो मानो हो बुंब्ला जोंनि बर' आइजोफोरनि गुबै सिनायथियानो जाबाय जि दानाय लुनाय। दा बे जि दानाय लुनायजोंनो जोंनि बर' आइजोफोरा जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि माखासे
जेन'बा सोलायनायखौ लाबोदों जेन'बा जोंहा गोदोनि समाव गाननाय जोमनाय गैयामोन गेजेर बन्द' जोंना बर' आइजोफोरा गावसोरनो ओ दानाय लुनायनि गेजेरजों बे दख'ना गामसा जोमग्रा आर'नाइ बेफोरखौ बिसोरो दानानै लानो रोंबाय। आरो बेयाव बिसोरो बायदि मैया रोखोमनि ओ माबाखौ आगरफोरखौ एरोमोन बिसोर बोरै एरोमोन होमबा जेन'बा गावसिनि गोसोनि खोथा गावसिनि गोसोनि खोथाफोरखौ खौबो बिसोर बेयाव एरोमोन आरो अख्राङाव नायदावनायाव दाउ मासे सिबिलांनाय नुयोब्ला बेखौबो ओइ एकदमबारे ओ दसे समनि गेजेरावनो एरखांनो रोङोमोन आरो आरो जोङो आरो बिदिनो मेरला जोंहा हाजो आगर दिंखिया आगर फारौ मेगन आगर मेरला रोखोम बायदि मैया रोखोमनि आगरफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा गावसोरनि मेलेमाव सोनानै लानानै बिसोरो गावसोरनि एरखांना लायो एरखाङोमोन आरो। दा बिसोरो जोबोद रोंखा राखा बेफोरखौ बिथांमोनहा मारै एरखाङो जेबो सोलोंथाइ गैयालासे बिथांमोनहा एरखाङोमोन आरो नाथाय आथिखालनि दिनाव जों नुनो मोन्दों जोङो ओ
माबायदि जोङो सुबुंफोरा आथिखालाव जेनेबा आगर एरनो सोलोंनो थाखाय माखासे सोलोंथाइ लायो दा सोलों थाइ लानायनि गेजेरजों गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोंनि ओ बर' आइजोफोरा बांसिनानो आजिखालि बेखौ रोंबांला। नाथाय गोदोनि दिनाव जों बुंनो हागोनदि जेन'बा गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरा भगबानजोंनो माखासे बोर होजाखानाय बायदि जेन'बा आबादफोरखौ गोसो एरलाबायनो हायोमोन आरो नाथाय आथिखालनि दिनाव जों नुनो मोनबाय बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि जि दानाय लुनायजों नुनो मोनला आथिखालाव गोबां रोखोमनि जोंहा एमब्रयदारि जि माबा जि मेनला बिदिनो दख'ना ओंखारबाय जाय दख'नाखौ जोङो हाथाय बाजाराव मेसिनाव लानायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि दामफ्राबो खम जायो नाथाय जोंनि बर' आइजोफोरा आखाइजों दानाय बे जिनि बेसेना ओरैबायदि गोसा जायो। मानो होनना बुङोब्ला बेयाव गोबां रोखोमनि उम आगरफोर थानाय जेन'बा ओ बेनियाव बेखौ दानायावबो जोंहा गोबां दुखु खस्थ' मोनो जायखौ ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा बा बर' आइजोफोरा बै समाव दा दासिम दाबो जेन'बा जों दानाय दख'नाखौ जेन'बा गावसोरनि खस्थ'खौ बोखांफिननो थाखाय बिसोरो दख'नानि दामखौ एसे बुरजा दोनो अब्लाबो जोंनि सुबुंफोरा बेखौ बायनानै गानो मानो होनना बुङोब्ला मेसिननिफ्राय बानायनाय दख'नाया मा जोंनि आखाइजों दानानै दख'नानि जों हाया आखाइजों दानाय बा गाननो मिलायो दा गाननायाव जेबो हेंथा जाया दा बिनि थाखायनो जोङो ओ बे आखाइजों दानाय दख'नानि बेसेनखौ गोबां लायो आरो दा नोंथां आंबो नोंथांनि एसे एसे जेनेबा गाननाय जोमनाय बागै एसेबाबो फोरमायबाय दा नोंथाङा इफोरनि सायाव एसे गुवारै बरायना होनो हागोन नामा नोंथां
ओ नोंथाङा जे गाननाय जोमनायनि बागैनो ओ गोबाङैनो मोजाङैहाय फोरमायथिखाबाय थिग बेबायदिनो आं नोंथांनो जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि दामजुफोरनि सोमोन्दैसो फोरमायनो सानदों आरो नोंथां अब्ला आं थानो फोरमायथिनोसै जोंहा बर'नि दोरोङारि दामजु गोबां दामजुफोर दं बिदिनो जोंहा खाम बे खामखौहाय माबोरै दानो होनना बुङोबा जोङो खामनि थाखाय जोंहा मोनसे जाथासे बिफां दं जाय बिफांखौ जोङो मान्दार बिफां होनो बे मान्दार बिफांनि खामा जोंहा साबसिन गोमनायाव रिखांसिनो आरो बेखौनो जोङो बिफांखौ दानफायनानैहाय बेखौ जोङो नांगौ जखानि हास'नानै बेखौ जोङो लांनानैहाय गुदुं फलंनाय जायो आरोना बे सिङाव गुदुंखौ जोंहा फलंनानै बेहाय खामनि महर होनाय जायो खामनि महर होनायाव जोंहा मा ओ नांगौ जानाय मुवाफोर जेरैहाय जोङो जिब जुनारनि बिगुर बिदिनो जोंहा आवा खुन्दुंखौबो जोंहा नांगौ जायो बेजों लोगोसे मोनसे जाथिसे गोसोम ओ दागोनि जोंहा आथा जायखौ जोङो खि खामनि खि होनना बुङो बेखौ होनानै जोंहा खामखौ बानायनाय जायो आरो खामनि मोखाङा फारसे एसे फिसा फारसेया फार एसे गेदेरसिन जायो आरोना नोंथां जायखौ जोंहा खामनि रिंखांनाया आलादा आलादा बा गुबुन गुबुन जायो थिग बेबायदिनो जोंहा खामखौ मोनो मोननो हायो बा खामा जोंनि मोनसे दोरोङारि दामजु जाय जोंहा जि आइ टेग मोननो हादों बेजों लोगोसे सिफुंखौबो जोंहा मा औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो औवा बिजलिखौ दाननानैहाय बेनिखौ फारसेखै जोंहा गान्थि लायो फारसेखै गान्थि लाया। बेनिफ्राय जोंहा बेखौ गरं सुफ्लुंनाय जायो जोंनि बर'फोरनि सिफुंनि गरङा गरंबाल' आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा सिफुंखौहाय मिलौदो देंखो बोनो हायो जोंहा सिफुंनि जे देंखो बेखौ जोङो दरि ररि रुं आरोना नोंथां आरो खामानिखौ जोङो खोमदा खोमदा गोम होनना बुंनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मा सेरजा दं बे सेरजाखौबो जोंहा बायदि मैया बिफांजों दाननो हायो नाथाय जोंहा सेथना बिफां बे सेथना बिफाङा सेरजा बानायनो थाखाय साबसिन बा मोजांसिन लिंखांनायखौ होयो होननानै बुंसोनायखौ खोनादों आरोना नोंथां बे सेथना बिबांखौ जोंहा दानख'नानै सेरजानि महर होनाय जायो आरो सेरसेयाव जोंहा दोंब्रै रोखोमनि दिरुं नांगौ आरो गराय नांगौ आरो ना नोंथां बे दोंब्रै दिरुंखौ जोंहा मा बुङो रदा रैमोन दैमोन आरो सनोन मुं दोननाय जादों आरोना बे दोंब्रै दिरुंखौ मावनो थाखाय जोंहा मोन मोनसे सेरजा हुग्रा थायो बे सेरजाजोंनो हुनानै जोंहा माखासे मिलौदो देंखो दुखुनि देंखो सुखुनि देंखोखौ जोङो रिंखांहोनो हायो जोंहा सेरजानि रिखांनाय देंखोखौ गग' गगिलं ग' होननानै बुङो बुंनाय जायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा दङ जथा बे जथायाबो मा मोननै रोखोमनि मोनसे रिंखांहोग्रा बा थाथु महरनि आरो बेखौ खौ जोङो दुरुंजों खाननानै दामनाय जायो बेखौहाय मा बेनि रिखांनाया थिं थिं होननानै गाबो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा थरखा दं बे थरखायाबो बिब्दिनो औ जोंहा औवानिफ्राय दाननाय जायो बेखौहाय जोंहा ब्रै फिटसो गोजौ लानाय जायो बेनिफ्राय बेखौ जोंहा ग मोनसे गेजेरनि बाहागोआवहाय गदं फलंनाय जायो एसे गुवारैनो बेनि उनावहाय बेखौ ससे सिनखावो आरोना सिनखावनानैहाय बेखौ जोङो मोननैजों खुजाबोबा ख्राव ख्राव सोदोबा जोंहा रिंखाङो आरो थिग बेबायदिनो दङ जोंहा औवाजों बानायजाबावनाय गंगोना बे गंगोनायाबो जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे आंगो दाबजु बेसो जोङो औवानि बानायनाय जायो बेहाय माखासे फिसा आरोना बे गंगोनाया बेखौहाय जोङो आखायावनो सिखोमानो हायो बेखौ जोङो औवाजों बानायनानै बेनियाव मोनसे सालाय खालामनाय जायो जायखौ जोङो होयोबा टेंखेव थेंखेव होनाय मोनसे सोदोबा रिंखांबोयो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा लाइग्रिद होननाय दं बे लाइग्रिखौबो औबवाजोंनो बानायनाय जायो जेंजेंङा होननाय दं बे जेंजङाखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला हारमुनियाम बे हारमुनियामखौ खौ जोङो जोंनि दोरोङारि दामजुआव बाहायनाय जायो अब्लाबो नाथाय बेयो जोंनि दोरोङारि नङा आरोना नोंथां बेखौ जोङो दामजु महरै बाहायो जोंनि माखासे देंखोफोरावनो हारमुनियामनि देंखोखौ सोफानानै होनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो नोंथांनिसिम जे फोरमायथिनाय खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना थरखा बेफोर जोंहा मा जि आइटेक मोननो हानाय मोनसे जोंनि बर'नि आंगो दामजु आरो जाय दामजुखौ जोङो बुंनि बर'नि होननानै मुलुगावनो सिनायथि होनानै लानो हाखाबाय सोरबाफोर सुबुंफोरा फैनानै बे दामजु जुवा जोंनि होननानै बुंना लायोबो बिसोरो बेहाय जेबो मोन्थाय गेललिया। मानोना बेनि मोनथाया खालि जोंहा बर' हारियाल बा जों बर' सुबुंफोराल' मोननो हानाय जाबाय आरो। थिग बेफोरखौ लानानैनो जोंहा बैसागो बोथोराव मोसानाय बा रंजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बुंनो थाङोब्ला माखासे दोरोङारि जामुंफोर दं जेरै अनला खारै बिदिनो ओ जोंहा गोखा गोखै नारजि खेरादा फिनि जौ बिदै जौ गोरा माइब्रा बिदै बेफोरो मा जोंनि बर'नि जिआइ टेक मोननाय मोनसे दोरोङारि जामुंफोर आरो। अब्ला नोंथांनिसिम जे फोरमायथिनाय बेखिनियावनो आं फोजोबथ'नो सानबाय नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नालाय?
औ नोंथां औ नोंथां औ दोनथांनोसै दे-दे गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।